हेलौ
औ औ खोनादों नों
हेल ओ खोनादों? जों दायो बे समाव रां खावरि आरजिनायनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा बे समाव रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
बुंजागोन नोंथां
औ
गि गिनि दिनै बे गेजोन हरनि समाव जोङो रां आरजिनायनि गुसुं फरायलायनि रां होनोबा जोङो बयबो मिथिखायो उन्दै गेदेर
औ
राङा जाबाय जोंनि थाखाय इम्पर तेन नों नांथारगौ आरो रां गैयाबा जोंहा जोंनि थांना थानाय लाइफआव दा जोबोद गोब्राब जायो। रांखौ बयबो मोननो था खाय हास्थायो नाथाय। गोबाङा बु बुरजा खामायनो हाया जायो। गोबाङा
औ
औ
सोरबा
औ
आरो आरो